नोंथां।
औ नोंथां खोनादों ना।
औ। खोनादों नोंथां खुलुमबाय।
औ नोंथां जोङो दिनै दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै सावरायगोन नङा होमबा नोंथां। दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोबा। जोंङो गोबांथार ओंख्रिफोरखौ मखनो हायो जेरै अनला ओंख्रिखौ मखनो हायो सबायाइ ओंख्रिखौ। मखनो हायो बेबायदिनो जोंङो नाफाम बाथोनखौ मखनो हायो बेबायदिनो जोंङो नारजि ओंख्रिखौ मखनो हायो बेनिनो गेजेराव जोंङो अनलाखौ जोंङो गुबुन गुबुन मैगं थाइगं बा बेदरफोरजों जोंङो जानो हायो आरो बेबायदिनो जोंङो सबायखौ जोंङो गुबुन। गुबुन बेदरफोरजों लोगोसेबो जानो हायो आरो बेबायदिनो जोंङो मा होननानै बुङो नार्जिखौबो जोंङो अमा बायदिसिना बेदरफोरजों जोंङो जानो हायो नङा होमबा नोंथां। बे समाव आंङो अनला ओंख्रिनि सायाव। सोमोन्दै सावरायनो सानदों बेयाव जोंङो अनला ओंख्रि संनो होननानै। अनला ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोंङो अनला ओंख्रिखौ गोबां रोखोमै जोंङो जानो हायो जेरै बेदरफोरजों जानो हायो मैगं थाइगंजों जानो हायो बेनिनो गेजेराव जोंङो बेदरफोरजों जानाय होननानै बुङोबा अनलाजों दाउजों अनलाजों अमा गोरान बा अमा। गोथांजों अनलाजों आरो बेबायदिनो नाजों अनलाजों जोंङो एम्फौजों आरो गुबुन गुबुन बेदरफोरजोंबो जोंङो जानो हायो नङा होमबा नोंथां। आरो बेबायदिनो जोंङो। बेदर होआलासे जानाय होननानै बुङोबा जोंङो गोबां मैगं थाइगं होनानै जा जानो हायो जेरै अनलाजों खख्लिंजों अनलाजों आलुजों अलाजों मुलाजों आरो बेबायदिनो जोंङो गोबांथार मैगं मैला बा मैगं थाइगंफोरजों जोंङो जानो हायो नङा होमबा नोंथां। आरो जोंङो अनलाजों मेवाइजों। जोंङो बेबो। मखथाव आरो जोंङो अनलाजों थालिर फस्लाजों जोंङो बेखौबो बुंनो हायो बेबायदिनो जोंङो अनला ओंख्रि संनायाव जोंङो खारदैनि गोनांथिथार जायो आरो बेबायदिनो जोंङो अनला ओंख्रि संनायाव जोंनो अननि गोनांथि जायो आंङो दायो। अनला ओंख्रि संनायाव जोंङो माबोरै संङो बेखौ फारि फारि फोरमायदिनि जोंङो अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंहा माखासे गोनां जानाय मुवा बेसाद आरो जोंनो गोनां जानायखौ जोंङो थियारि खालामनानै लानो नांगौ जेरैहाय जोंनो अनला संनो थाखाय जोंनो अन गुन्दैनि। गोनांथि जायो जोंङो अन गुन्दै खालामनो थाखाय जोंङो माइरंखौ दसे सम सोमनानै लानो नांगौ बेनि उनाव जोंङो दसे सम रुयहोनानै बेखौ उवालजों देनानै लानो नांगौ अब्ला जोंङो गुन्दैखौ मोननो हायो बेनि अनगायैबो जोंङो माखासे दोरोङारि जोंङो। उनग्रा मेसिनफोरजों। जोंङो उननानै जोंङो। गुन्दै खालामनानै लानो हायो आरो बेबायदिनो जोंङो आरो बेबायदिनो जोंङो गुबुन गुबुन राहायै जोंङो अनलाखौ ओ अन गुन्दैखौ खालामनानै लानो हायो आरो बेनि उनाव जोंङो मा बेदरफोर। बेदरफोर होयोब्ला आरो मा बेदर संना मा बेदरजों संगोन बेखौ जोंङो गिबियाव जोंङो ओ सारायाव साराय गुदुं खालामनानै थाव होनानै बेखौ एवथ्रमनानै लानो नांगौ आरो बेदरखौ जोंङो गुबुन दाबसे जायगायाव जोंङो एरननानै लाथनो नांगौ। बिनि उनाव थाव एसे हरफिननानै सारायखौ मोजाङै दुंहोनानै जोंङो सामब्राम बा सामब्राम बानलु आरो माखासे मस्ला हारिनि लाइफांफोरखौ होनानै एसे एवस्रोनानै। जोंङो बेयाव ओ दै हरनो नांगौ। आरो दै हरनानै। जोङो माख एसे सम गोदौ होनोनो नांगौ दसे सम गोदौ होनायनि उनाव जोङो बेयाव खारदै हरनो नांगौ खारदैखौ जोङो गुबुन गुबुन राहायै मोननाय खारदैखौ जोङो बाहायनो हायो जेरै ओ थालिर थालिर बिलाइ गोरानजों सावनानै जोङो ओ बा हाथ'फ्लाखौ जोङो खारदै महरै बाहायनाय बे खारदैखौ जोङो बाहायनो हायो बेनि उनाव आरो बेबायदिनो जोङो मा होनो ओ सिबिंनि जोङो देन्था एबा सिबिं नारा बा बेखौ जोङो मा होननानै बुङो सावनानै हाथ'फ्ला खालामनानै खारदै महरै बाहायनो हायो आरो बेसर जिगाब ना बेसर जिगाब जोंबो जोङो खारदै बानायनो हायो आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन राहायै बानायनाय खारदैखौ जोङो बाहायनो हायो बेयाव जोङो हाथ'फ्लाखौ दैजों गलायनानै जोङो मोजाङै गोग्गो खालामनानै जेब्ला बे बे गा गोयो बेनो जोंना खारदै खारदैया जोंहा बेबायदिनो गोबाब जायो आरो बेबायदिनो जोङो खारदैनि अनगायैबो जोङो माखासे ओ मोनसे जोङो जाग्रा सदा ना जायखौ जों जानो हायो बेखौ जोङो होनानै संनो हायो बेबायदिनो दसे सम गोदौ होनोनानै जोङो ओ गोदौ होनानै जोङो मा होननानै बुङो बेयाव अन गुन्दै हरनो नांगौ अन गुन्दै हरनायाव जोङो बेखौ नोजोर होनो नांगौ जे जाहाथे अन गुन्दैया गोदोनानै लाद्रा जाया आरो बे समाव जोङो अन गुन्दै गोदोनानै लाद्रा जानायखौ होबथानो थाखाय जोङो खोस्लिजों ओ बे ओंख्रिखौ जोङो फिदिंबाय थानो नांगौ आरो आखाइजों फ्रि फ्रि हरनो नांगौ आरो बेबायदिनो जोङो दसे सम एरग्लिबाय थानो नांगौ आरो सम सम एरनो नांगौ जाहाथे बे ओंख्रिया गोदोआ गोदोनानै ला द्रा जाया आरो बेबायदिनो दसे सम गोदौ होनानै जोङो एवथ्रुमनानै दोननाय बेदरखौ हरनो नांगौ आरो बेबायदिनो एवथ्रुमनानै दोननाय बेदरखौ हरखांनायनि उनाव दसे सम गोदौ होनानै जोङो बेयाव माखासे मस्लाफोरखौ हरनो हायो एबा मस्ला हारिनि लाइफांफोरखौ हरनो हायो माखासे सम गोदौ होनानै जोङो बेयाव ओ नांनाय संख्रि एबा माखासे थावनायफोरखौ साखनाय साखिनाय जायो साखिनाया जाहैबाय जानाय नायनाय खान्थि बेयाव मा गोरोबदों आरो आरो माया गोरोबाखै बेखौ ओ मिथिनो थाखाय जोङो साखिनाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो दसे जबहोनानै बा नांगौसेबां जोङो रानहोनानै बा जबहोनानै जोङो बेखौ खांनाय जायो आरो बेनो जाहैबाय अनला ओंख्रि अनला ओंख्रिनि महरा जोंहा मा जारोम जायो जेब्ला जोङो खारदैया मोजाङै नांसारा अब्ला बियो ओ ओ गोमो बा फुरगेव गाबनि जागोन आरो आ जेब्ला जोंहा खारदैया मोजाङै थियै नाङो अब्ला बियो गोजा जाथाव आरो मोदोमनाया मोजां जागोन आरो बेनो जाहैबाय जोंहा अनला ओंख्रि आरो बे बायदिनो गुबुन गुबुन मैगं थाइगंफोरजों सङोब्लाबो जोङो बेबायदि राहायैनो संनाय जायो आरो जोङो मख'नो हाबावो जे नारजि अमा जोंहा नारजि अमायाबो जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रि नारजि अमा होननानै बुङोबा जोङो गिबियाव नारजिखौ मख'नो हायो नारजिया जाहैबाय जोंहा फाथोनि बिलाइनिफ्राय बानायनाय फाथोनि बिलाइखौ जोङो खानानै फोराननो नांगौ आरो मोजाङै रानहोनानै जोङो बेखौ मोनसे जायगायाव जमा दोननो नांगौ बेनो जाहैबाय नारजि आरो जोङो बेखौ जानायनि सिगां दैयाव सोमनानै मोजाङै हुफ्लेनानै लानो नांगौ सुनानै लानांगौ बिनि उनाव जोङो बेखौ संनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां? ओ नोंथाङा बेबायदिनो नारजि जि अमा बा गुबुन आरो ओंख्रि ना बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायनो हा गोन नामा?
औ हागोन नोंथां औ जोंनि बर' हारिनि दोरोङारिखौ बुङोब्ला नारजिखौनो आङो एसे फोरमायना होनोसै नोंथां। नारजिखौ जोङो बोरै सङो बुङोब्ला गिबियावनोथ' जोङो नारजिखौ फाथो होननानै मि थियो ना नोंथां?
औ नोंथां।
जोंथ' गिबियावनो फाथोखौबो जोङो एवनानै जानो हायो आरोना, गोथाङैहाय जेब्लानखि फाथोआ रायो अब्ला फाथोनि बिलाइआ गोमो महरै लायोना नोंथां? बिनि उनाव जोङो फा थोखौ दाननानै बा खानानै लाबोयो आरो न'आव लाबोनायनि उनाव जोङो बिखौ फाथोनि बस्थाजों खोबनानै दोननाय जायो आरोना, बिनि उनाव जेब्लानखि बिनि बिलाइआ हारसिंनो सोरिजोबगोन अब्ला बिखौ जोङो सानदुंआव
लामनानै बिनि उनाव जोङो बेखौ गोबाव समहालागै जानो थाखाय दोनथुमनाय जायो आरोना न'आवहाय, बिनि उनाव जोङो फाथोखौ बोरै सङो बुङोब्ला जोङो गिबियावनो फाथो नारजिखौ जोङो बोरै समो बुङोब्ला जोङो गिबियावनो से घन्टा बा नै घन्टा सोमना दोनो आरो ना दैयावहाय जोंनो जेसेबांखि नांगौ जायो बेखिनिखौ जोङो सोमनानै लाग्रोबाय बिनि उनावहाय जोङो बिनि थारा फिसा फिसाखौ सायग्रानै लानाय जायो आरो ना बिनि उनावहाय जोङो सायखांनायनि उनावहाय नारजिखौ जोङो मोजाङै सिग्लि सिग्लि सुनानै लानाय जायो आरो ना जाहाथे बै नार्जिनि गोखाया गलाङो। बिनि उनावहाय जोङो बेखौ बेदरदो सङोब्लाथाय जोङो गिबियावनो बेदरखौ एवफ्रामग्रोनानै लानाय जायो आरो ना, सारायावहाय नांगौ जाखिनि जिराद बा मस्ला बेफोरखौ जोङो होनानै लाग्रोनाय जायो आरोना बिनि उनाव जोङो बेखौ एवफ्रामखांनायनि उनाव जोङो नार्जिखौ सारायाव थाव एसे होनानै एवग्रोनानै लानाय जायो बिनि उनावहाय जोङो बियावहाय दै आरो खारै एसे होनानै रु ग्रोनाय जायो आरो ना नोंथां। बिनि उनावहाय जोङो। जा एवफ्रामनानै लानाय बेदर बेखौहाय गोदौब्लाथाय जोङो हरनाय जायो आरो ना बै नारजियावहाय बिनि उनावहाय जोङो से घन्टा बा थामजि मिनिट सोरनि उनावहाय जोङो बिखौ मोजाङै संख्रि नांनाय नाङिखौ साखिनायनि उनाव खांनाय जायो आरोना नोंथां बिनि उनाव जोङो बेखौ दसे समनि उनाव जोङो जानो हायो आरोना। आरो दोरोङारि ओंख्रि बुङोबा गोबां ओंख्रि दंबावो जेरैहाय साम'जों खांख्राइ आरो मै औ साम' खांख्राइ मैथाजोंबो जानो हायो खांख्राइखौ आरो साम'जों सबाय बेफोरखौबो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बुंनाय जायो आरोना नोंथां। साम'जों सबाय खौ बोरै सङोनो बुङोब्लाथाय जोङो सबायजों जानो थाखाय साम'खौ जों दै माब्ला फुख्रिफोरनिफ्राय लाबोनाय जायो आरोना बेनि उनाव जोङो साम'खौ गिबियावनो दैजों सोमग्रोना लानाय जायो जाहाथे बियो हाफोर जानाया गलाङो बेनि उनाव जोङो बेखौ बिनि था खौ सायग्रोनानै लानाय जायो बिनि उनावहाय जोङो बिनि लेनजायखौ दानस'नानै लाग्रोनाय जायो आरोना, बिनि उनावहाय जोङो आरोबाव बेखौ फिन खेमसे दैयाव सोमनानै दोनबावो बिनि हाब्रु बा मैला गाज्रिफोरा गलांनायनि थाखाय बिनि उनाव जोङो बिखौ गोखै खोरदै बा खारज्रि नारेंफोरजों बिखौ हुनाय जायो आरोना नोंथां। बिनि उनावहाय जोङो साम'खौ द एवफ्रामग्रोनानै लानाय जायो बेवहाय जा मस्ला खिनि नांगौ बेफोरबायदि मस्लाफोरखौ जोङो होनानै लानाय जायो एवनायावनो बिनि उनावहाय जोङो साराय गुदुं खालामनानै सबाइखौबो एसे एवफ्रामनानै लानाय जायो आरोना। बिनि उनावहाय जोङो उम मेसिन बा थबसि नङाब्ला उवाल बेफोराव जोङो सबाइखौबो देफ्रामनानै लानाय जायो आरोना, बिनि उनाव जोङो मोजाङै बिनि बिगुरखौ खारनायनि थाखाय जावस्रोनानै लानाय जायो आरोबाव बिनि उनावहाय जोङो बिखौ दैजों मोजाङै खारै होनानै रुग्रोना लानाय जायो आरोना गिबियावनो, बिनि उनावहाय जोङो जा सामल एवफ्रामनानै दोननायमोन बेखौहाय जोङो मोजाङै गोदौब्लाथाय जोङो सारायाव हरनाय जायो आरो बिनि उनावहाय जोङो बेखौबो थामजि मिनिटसो नेनायनि उनावहाय मोनो आरोना सबाइ ओंख्रिया जोङो बे खौहाय साखि नायनानै संख्रि नांदोंना नाङाखै बेफोरखौ साखि नायनानै खांनाय जायो आरो ना नोंथां। बिनि उनाव जोङो बेखौबो बेबायदियैनो जानो हायो आरोना नोंथां । औ जोंनि आरो गेजेराव गोबांहाइ जोंहा एम्फौ एनलाफोरबो दङ नोंथां । नोंथाङा बैफोर एम फौ-एनलाफोरनि बागै एसे मोनथियोबा फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां जोंङो एम्फौ एनला होननानै बुङोबा जोंनि मिथिंगायाव थानाय माखासे एम्फौ फिसा फिसा एम्फौ बे जिउआरिफोरखौ जोंङो एम्फौ एनला होननानै बुङो आरो नोंथां ओ जोंङो दा जानायनि सायाव सावरायदों नालाय । जोंङो माखासे एम्फौफोरखौ जोंङो मख'नो हायो नोंथां माखासे जाजाग्रा एम्फौफोरानो जाहैबाय जोंङो इन्दि एम्फौ नङा होमबा नोंथां? जोंङो आरो मा बुरबिलियाफोर खौबो जोंङो जानाय नुनो मोनो खायफा खायफा जायगाफोराव आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन एम्फौफोरखौ जोंङो जायो खायफाया जायो खायफाया जाया आरो बेबायदिनो जोंङो इन्दि एम्फौ होननानै बुङोबा ओ इन्दि एम्फौआ मोनसे ओ आबादारि